हेलौ औ खोनादों नोंथां।
लानानै सावरनो नागिरदों।
दिनैनि आयदाखौ जोङो आबाद आबादखौ आबाद आबादखौ लानानै जोङो सावरायनोसै
औ दे बिदिबालाय औ दे बिदाबालाय नोंथाङा
आ जोंथ जोंथ' सरासनस्रा आथिखालाव दा नुनो मोनबाय नङा होमबा
औ
गोदोनि मानसिफोराथ' जेनेबा गोदोनि मानसिफोराथ' जेनेबा जोङो बुथ मा होन मा होनना बुङो
आं बुंनोसै नामा
औ दे बुंजायो ओं
गाव गावनि फोथाराव हाल एवग्रो होयो नि माइखौ गाय बेखौ लानानै जेनेबा खोथिया एसे गोजो जौबोयो अब्ला माने